ओ हेल'
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों
ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
औ आंथ' दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथां
ओ ओ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
ओ जोंनि आयदायानो जाहैबाय दा आबहावा गुबुंले जानायनि बागै ओ दानि समावथ' आबहावाया जोबोद गुबुंले जालांनो हमबाय ओ जाहा ओ माने दानि समाव बांसिनानो इलेकट्रिक जुग जाबाय। बांसिनानो बयनिबो न'खर न'खर गारि मथर थायो। बेफोरनि जाउनाव माने जोङो सानसेयाव गोबां रोखोमनि गारि खारो बेफोरनि जाउनाव ओ जे गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरनि ओ बेफोर बेफोरजोंनो माने जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जानो हमबाय आरो ना आरो बेजों लोगोसे जोङो दानि समाव बिराद नुनो मोनो गोबां बिफां लाइफांफोरखौनो दानफायो। आरो ओ गोबां कम्पानिफोर गायस'नो गोबां गोजौ गोजौ बिल्डिंफोर लुयो दा बेफोरनि जाउनाव माने ओ जोंनि माखासे बिदुङा जोंनि बुहुमाव ओ बिदुुङा बांलांनो हमबाय आरो ना
औ
आरो ओ जोङो ओ बिदिनो दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै जोङो ओ दानफायोब्लाबो जों फांसे दंफां दानफैब्ला जोङो दसथा दसथासो बिफांखौ जोङो गायनानै दोनफिननांगौ आरो गायना होफिननांगौ। आरो अब्लाना जोंनि ओ जे ओ आबहावा जे बार बेफोरो जोंनिया बिदिनो मो मोजाङैनो थागोन आरोना आरो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जे गोबां ओ जायगाफोरावनो जोङो प्लास्टिकफोरखौ ओ गारनानै दोननाय नुयो जेराव प्लास्टिकफोराथ' सेवनो रोङै बुस्थु बेफोरखौ जोङो गारोब्लाबो जोङो सावनानै जोङो बुथुमनानै सावनानै दोननांगौ आरोना। नाथाय जोङो बेफोरखौ खालामनायखौ बांद्राय नुनो मोना बांसिनानो जोङो ओ दाबसे जायगाफोराव गोबां जायगाफोरावनो जोङो गारनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो ना। दा बे बेफोरनि अनगायैबो जोङो दैफोरावबो जोङो जे बान्दो फिसा फिसाफोर थायो टाउन सहर खाथि खाथिफोराव जे बान्दो फिसा फिसा बेफोरावबो जोङो गोबां प्लास्टिकफोरखौ जोङो ओ दाखोर दालाफोरखौ जोङो गारनानै दोननाय नुनो मोनो। दा बेफोरनि जाउनाव माने जोंनि दैया बो गुबुंले जानो हमदों आरो दैयाव थानाय माखासे नाफोराबो ओ बेमार आजारजोंनो थैलांनो हमदों आर ना औ आरो दानि समावथ' ओ बिदिनो ओ टावार फोराबो बांसिनानो फाइभ जि ओंखारबाय दा बेफोरनि जाउनावबो मा जोंनि ओ जे दाउसिन दाउलाफोराबो बिदिनो थैनो हमबाय जोबस्रांलांनो हमबाय ओ दा बेफोरनि जाउनाव उम बिदिनो आबहावाफ्राबो गुबुंले जालांनो हमबाय आरो ना
औ
ओ नोंथाङाबो एसे आबहावानि बागै एसे फोरमायनानै होदो नामा
औ
औ
ओ जोंहा टपिकआ आबहावा गुबुंले जानायनिमोन ना
औ
औ आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो नोंथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायलांखाबाय ओ जोंङो आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो गुबै गाहायै जोंहा जों मिथिंगायाव थांनानै थानाय जे जोंहा सोरगिदिं जाय जाय बुस्थुफोर जे जिउ गोनां
औ
ओ जोंहा फिसा गुन्द्रा सानिफ्राय लानानै बे जों दंफां लाइफां गिदिर गिदिर दंफां लाइफां जिब जुनार मानसि दुमसि गासै जोंबो लोगो नांनानै मोन जे आबहावा होननानै बुंनाय जायो जेराव गासैबो गावबा गावनि बे जोंहा मोनसे जे जिंजिरि बे जिंजिरिजों खाथाब जानानै थानाय आबहावाया दा जोंहा बेयाव जुदि ओ जायखिजाया आबहावानि बबेबा मोनसे आय खनायाव बबेबा मोनसे खनाया जुदि खहा जायोब्ला अब्ला बे बेखौबो जों आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुंनाय जायो मानोना मिथिंगायाव थानाय जायखिजाया मोनसे जिब जिबिया गोमालाङोब्लानो मोनसे जिनजिरिनि मोनसे जा बे साइकेल बेयो मोनसे खहा जानायखौ जों नुनो मोनो मानोना जेरै जोंहा दंफां लाइफाङा जुदि गोमालाङोब्ला जों हां लानो मोननाय नङा जेनेबा जोंहा अक्सिजेन होग्रा दंफां लाइफाङा गोमालाङोब्ला जों हां लानो हानाय नङा थिग बेबादिनो मिथिंगायाव थानाय जायखिजाया मोनसे ओ मुवाब जोंहा जिब बा जायखिजाया जिउ गोनां मुवा बेसादानो जुदि गोमालाङोब्ला जोंहा जोंनि जे जोंनि मिथिंगायाव थानाय गुबुन जिब जुनारफोरनि थांनानै थानायाव एसे जेंना नुजाथियो बेबायदिनो आं दा बुंनो सानदों आबहावा गुबुंले जानाय नोंथाङा बुंलांबाय गोबां आबहावा गुबुंले जानाय बेबायाददिनो जोंहा आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला आथिखालाव जों जों नोंथाङा बुंदों दंफां दान्नाय बे दंफां दान्नायनि गेजेरजों जोंहा गोबां आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो। जेरै जोङो औ जेनेबा आथ आथि खालाव हाजो जायगा हाजो हालाफोरखौ जोङो गोबां गोबां जायगायाव हाजो हाला गोजौ गोजौ हाजो हालाफोरनि दंफां लाइफांखौ दाननानै बे हाजोफोरखौ सिफायनानै जोङो बेफोराव न' बां लुनायखौ जों नुनो मोनबाय। नंगौ ना नोंथां बेबादि न' लुनायनि जाहोनाव जोंहा बबेबा जे बै ओनसोलनि जा बारनि थासारि दा बारनि बारमण्डलनि बे बे बारमन्डला जेनेबा गाज्रि जानो हमदों मानोना जोंहा जोंनि सानफ्रोमबोनि दा जों थांनानै थानाय जिउआव गोबां गारि मथर खारनायखौ जों नुनो मोनो बे गारि मथर खारनायनिफ्राय जो ओंखारनाय उखुन्दैफोरखौ जोंहा ओ बिफां लाइफाङा बोनानै लानानै बेनिफ्राय मोजां मोजां गेसखौ जोंनो होयो नाथाय बे बिफां लाइफांखौ जों जुदि दानफायोब्ला अब्ला बै ओनसोलनि बारहावाया गाज्रि जालांगोन बेखौथ' मिथिखायो बयबो नंगौना नोंथां? औ अब्ला बेबायदि जों लोगोसेनो गोबां हाजो हालानि दंफां लाइफांखौ दानफायनायनि गेजेरजों जोंहा हा गिसि खानाय दा जोंहा लेन्डस्लाइद जानाय होनना बुङो हा गिखानायनि जेंनाया बांनायखौ नुनो मोन्दों मा नंगौना नोंथां?
औ औ न
जेराव जों गोबां हाजो ओनसोलनि न' बां गामि बेबायाददिनो जोंनि जा हायेन ओनसोलनि आबाद फोथार बायदिफोराव जों हाजो जा हा गिसि खानायनि गेजेरजों गोबां बाला बेफोरबायदिनो जोंनि आबाद मावनाय हायाव जों जोंनि आबाद मावनाय हाखौ खहा खालामफैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों बेफोरबायाददिनो औ द दंफां लाइफां दाननायनि गेजेरजों दैमानि रुगुं गुगानाय थिग बेफोरबायदिनो जोंहा ओ अखानि बिबाङाव खम जालांदों मानोना जोंहा मिथिंगाया सिदोम जाना थायोब्लासो मिथिंगायाव जों दंफां लाइफां थायोब्लासो जोंहा मिथिंगाया थाजिम जागोन आरो मिथिंगायाव जोङो गासैनिबो साइकेलिं जा मोनसे बे फारिखान्थि बेयो सोलिबाय थागोन नाथाय मिथिंगायाव जुदि बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो बेनिफ्राय जोङो अखानि बिबाङाबो खम जालांनायखौ जों नुनो मोनो नंगौ ना औ बेनि थाखायनो दा जोंहा ओ ग्लबेल व्मिं होनना बुंदों जायखौ ग्लबेल वारमिंबो बारायनायखौ नुनोदोंमोनाना बे बिफां लाइफां गैयनि जाहोनाव जोंहा ओ बिदुंनि बिबाङा बांनायजों लोगोसे जोंहा गोबां गिदिर गिदिर हाजोफोराव थानाय जा बरफ फोर बेफोरखौ आवलिनानै जोंहा दिनै ओ गोबां दैबाना जाफेरै जायगाफ्रावबो दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंहा टाउन सोहोरफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा टाउन सोहोरफोराव गोबां जायगायावनो जोङो आद्रियै प्लास्टिक बा जाखान्दा लोंखान्दा दै बथल बायदिफोरखौ जेराव मेराव गारनायनि गेजेरजों ओ बेफोरो प्लास्टिक हारिनि मुवाफोरा जोंहा सेवलाङैनि जाहोनाव बेफोरो हानि जा गुनखौ गाज्रि खालामनायखौ नुनो मोनदों नंगौ ना? औ बेजों लोगोसेनो जोंहा गोबां बेफोरबायदिनो ओ दाखोर दालाफोरखौ जेराव मेराव गारनायनि गेजेरजों जोंहा जोंनि नोंथाङा दहाय फोरमायलांनाय बायदि जोंहा जे लामानि जा ड्रेन बेफोरो जोंहा बन्द जानाय खौ जों नुनो मोनदों जायनि गेजेरजों जोंहा ओ टाउन सोहोराव एसे अखा हायोब्लानो दैबाना जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों नंगौना नङा
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंहा आरो लोगोसे बेजों लोगोसे बुंनो थांबावोब्ला ओ आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदिनो जोंहा ओ नोंथाङा बुंलांबाय कलकारखाना गायसननाय बेफोरनिफ्रायबो गोबां आबहावा गुबुंले जादों मानोना बेफोरनि निफ्राय ओंखारनाय जा जोंनि गाज्रि मुवा बेसाद बेफोरखौ जोंहा मोजाङै ओ मोजाङै गुबुन जायगायाव दैथायहरनाय बा मोजाङै जोंहा ओ सोदांनानै जे बाहायफिननाय सोदांनानै बेफोरखौ मोजाङै बाहायजानाय बेफोरबायादि खालामनायनि जोंहा खाबु गैया बेनि थाखायनो जोंना कलकतानिफ्राय ओंखारनाय जा गाज्रि मुवा बेसाद बा जोंहा कलकार गाननिफ्राय ओंखारनाय जा दै बा बेफोरबायदिनो ओ गारजानाय मुवा बेफोर जोंनि आबावा खौ गोबां गुबुंले खालामनायखौ जों नुबोगासिनो
औ औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो लोगोसेनो बेजों लोगोसे आबहावा गुबुंले जानायनि आरो बाथ्रा बुंबावनो थाङोब्ला जोंहा उम जे बे आथिखालाव जे गोबां गारि मथर ओंखारबाय गारि मथर ओंखारनायनि गेजेरजों जोंहा आबहावा गुबुंले होन जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जोंनि मिथिंगायाल' नङा जोंनि गोबां ओ मिथिंगायाव थानाय जायखिजाया बेसाद ओ जायखिजाया आयदाखौनो जों आबहावा बुंनो हायो जेरै जोंहा ओ जोंहा सोदोबनि गुबुंले जानाय बेखौबो बुंनो हायो जेरै सोदोब गुबुंले जानाय होनना बुंब्ला जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउआव गोबां गारि मथर सोलियो बे गारि मथर सोलिनायनि गेजेरजों जोंहा बे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जा साउन्ड बेफोरनि गेजेरजों जोंहा ओ जोंनि ओ सोदोबनि गेब्रेंनाय जानायखौबो जों नुनो मोननाय जायो नंगौना?
औ औ नंगौ नोंथां
गोबां गारि मथर सोलिनायनि गोजों बेफोरनिफ्राय दामनाय जा बेफोरनिफ्राय जे जोंहा ओ दामनाय फेम्फाफोरनि गेजेरजों जों गोबां टाउन सोहोराव जों गुबुंले जा साव सोदोबनि गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों ओ औ बेफोरबायदिनो जोंहा दैनि गुबुंले जानाय होननानै बुंनो हायो दैनि गुबुंले जानाय जेराव जों दैयाव ओ गारनाङि मुवा बेसादफोरखौ गारनायनि गेजेरजों ओ बेफोर बायदिनो दैयाबो गुबुंले जानायखौ नुनो मोननाय जादों नंगौ ना नोंथां अ
ओ नोंथाङा जे जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय बेखौ होबथानोब्ला नोंथाङा मा मा राहा लानो हागोन बेफोरनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव होबथानायाथ' जोङो बयबो गावबा गाव ओ जों बयबो गावबा गाव जों जुदि जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ होब थानो सानोब्ला जों गावनो मावनो हायो जे जोङो दंफां लाइफांफोरखौ ओ सानफ्रोमबो जोङो फांसे बा फांनै बिफोरखौ गायनानै लानांगौ दा बेफोरखौ गायनायनि जाउन ओ गायनानै लायोब्ला जुदि जोंनि बुहुमाव बिदुङाबो खमायलांनो हमगोन आरो ओ जोंनि गामियारि ओनसोलावथ' मा ओ बांद्राय बिदि बांद्राय बिदुंनि ओ बांद्राय बिदुं जाया आरोना बांसिन टाउन सहरफ्राव बांसिन बिदुुङा ओ साग्लोबो गरम बो थोरनि समाव दा बेफोरनि जाहोनाव माने टाउन सहरफ्राव बांद्राय दंफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव बांसिन बिदुं जायो दा बेफोरनि थाखाय सुबुं माहारिफ्राबो गोबां बेराम बेराम आजारफोर जायो दा उम दा बेफोरनि थाखायनो माने हाइ प्रेसारफोर जानानै बिदिनो गोलैनानै जिउ खहा जायो आरो ना गोबां सुबुं माहारिफोरानो दा बेफोरनि थाखायनो जोङो टाउन सहरफ्रावबो फांसे नङा फांनै बेफोर लाय ओ बिफां लाइफांफोरखौ जों गायनानै दोनथारनांगौ आरो ना जुदि जोंनि ओ मिथिंगाया बिदिनो सोमखोरै थायोब्लासो जोंनि बुहुमाबो मोजाङैनो थागोन ओ बिदुंनिफ्राय बासाय-बासायलांगोन दा बेफोरखौनो आङो ओ सानो आरोना ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ नोंथांजों आबहावानि बागै सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा
दे दे नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे
औ ओं गोजोन्थों